ओ नोंथांङा
हेल'।
औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ ओ नोंथांङा दायो मा खालामदों?
आंङो नै नोंथां दासो जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंङ।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनो हागोन ना?
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सोंनो सोंजागोन।
जोंङो बिब्दिब्ला ओ गोदोनिफ्राय दिनैसिम जोंङो दंफां लाइफांजों मा खामानि मावबोनो हादों आरो औवाजों जोंङो माबादि बादि मा खामानि मावबोनो हादों बेफोरनि बारै एसे जौगानायनि बारै ओ राय्लायबोनो सावरायबोनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां सावराय जागोन जेनेबा गोदोनिफ्राय लानानै दा दासिम न'नि अ माबा औवानि आरो दंफांनि बाहायनि नि सोमोन्दै आरोना औ सावराय जागोन नोंथां।
औ।
नोंथांङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन दे।
औ ओ जोंङोथ' गोदोहायो ओ बुंनो थांङोब्ला जोंङो ओ गिदिर गिदिर न' बां बा एसिमिटिन न', एथानि न', बेफोरबायदि गैयामोन आर सि न' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय ओ जोंङो जोंङो औवाजों बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदाय ओ माने औवाजोंनो ओ इन्जुर हे-हेबनानै ओ न' लुनाय जायोमोन आरो। आरो जोंङो थुरिनि न' माने उखु मावहोनो थाखाय थुरिखौ हा मा होनो खासि हाग्राखौ हायो हानानै जोंङो ओ औवाजों उखुमखौहायो खाफ्राफिननाय जायो जायो आरो। बिब्दिनो जोंङो न' ओ थानो थाखायहायो गोदोनि दिनावहाय गासैबो खामानिखौनो न'नि बारैहायो औवाजोंनो मावनाय जायोमोन आरोखि ओ जोंङो जों औवाजों गोदोनिफ्रायनो आरो जेखाइ होन खबाय होन संग्राय, सान्द्रि ओ बेफोरबायदिनो गोबांहाय ओ सेन बायदि बायदि मुवा बेसाद जोंङो बानायनायखौ नुबोदों ओ जोंङो औ दैज्लां समावहाय ना जानो थाखाय जोंङो सेन बानायनाय खौ आरो जेखाइ, खबाय हेबनानै जोंङो रां खामायनायखौ नुबोदों। नङा होनब्ला बिब्दिनो ओ जोंङो ओ सुबुं माहारिनो जोंङो गाव-गावनि जानाय आदारखौ माइ गाब जुजाय बास नि थाखाय जोंनो ओ संग्राय आरो सान्द्रि बेफोरखौबो हेबनानै जों जोंङो गोबां रां खामायबोदों आरोखि, ओ बेखौथ' जोंङो ओ औवाफोरजोंनो हेबो, ओम औ बि बिदिनो जोङो आरो गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसादफोरबो हेबनाय जायो जेरै खादाफोर ओ मैगं लाग्रा खादा बा जेंगाय औ बेफोरबायदिनो हेबनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जेरायग्रा मरा ओ बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनबोदों आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ
आरो जोंनि बर'फोरा आबाद गाहाय हारि बे नङा होनबा दा बे जोंनि आबाद मावनायावबो जोङो औवानि माखासे मुवा बेसादफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नो नोंथां?
औलजेरै जोङो औ
लावथिखौबो जोङो मोसौ जायखौ मोसौ होयो जों बेखौ लावथिखौबो औवाजोंनो बानायो आरो आरो मै मैखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ।
औ।
औ आरो जोङो आबाद फोथारफोरावहायो जाहाथे जोङो बोरमा मोसौ हाबफैला बायनानै जाया। बेनि थाखाय जोंङो जेवराबो होनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ।
औवाजोंनो गोबां माने मदद मोनो आरोखि।
नोंगौ नंगौ।
आरो जोङो दंफांफोरजों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंङो बिसिना, ओ आलना बिब्दिनो मोजां मोजां जिरायग्रा ओ हा टेबोल सियार बेफोरबायदि जोंङो बानायनायखौ आरो गद्रेज, बेफोरबायदि बानायनायखौ नुबोयो, ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ दानि जुगाव फालेंनि दामाबो गोबाङानो जाबाय। दंफांनिया, औ बिबदिनो जोंङो गंसे ओ बिसिना बायनो थाङोब्ला गोबांनो रां नांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबानि समाव बायनोबो हाया जायो आरोखि। जोंङो गाव गावनो बानायनानै फानबोला जोंङो बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामनानै फानबोला गोबां रां खामायनो हायो आरोखि बेफोर
औ न'खर सुंथानायाव एसे हेफाजाब होनो हा हायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ
बिदिनो आरो जोङो लहानिफोरखौ दानि जुगाव बांद्राय दाम जानायखौ नुनो मोन माने लहानिया एसे खम जायो आरो। औवानिफ्राय माने जोंङो ओ दंफांनि बिसिनायाव सो उन्दुनांगौ होननानै जोंङो खोनानो मोनबोदों आरोखि
औ औ दंफांनि बिसिनायाव उन्दुबाय बिदिनो सा देहानि साख्रुब सुख्रुब फोरा जाया लहानि बैङाव उन गुबा देहायाव साख्रुब सुख्रुब जायो होननानै जों मानिनानै सोलिबोयो आरो
औ नंगौ औ
थिग बेबायदिनो औ जोंनि बर'फोरा गोबां रायजो जानायाव बिदिनो मिन्थिनानै बा मिथिस'यैयाव गोबां नङा होमबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जि दंफां लाइ फां बा औवा बेजोंनो बायदि मुवा नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों गावनो गाव आखाइजोंनो बानायनानै लाबोदों नङा होनबा
औ नंगौ
जेरै नोङो सानफ्रामबोनि बाहायबाय थानाय ओंखाम संग्रायाव बाहाय बाय थानाय थबसि बेफोरखौबो जोङो दंफांनिनो बानायो आरो सागं नङा होनबा जायखौ जोङो दालि सानायाव बाहायो औ खादौ
उवाल आरो गाहेन
औ बेफोरथ' जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोनखौनो होन जायो नङा उवाल गायहेना गोदो गोदो जोंनि बर' बिमाफोरा जेनेबा फिसा जोनोम होनो समाव उवालाव गोबालायनानै उवालखौ हम थानानै माने फिसा जोनोम होनाय बेफोरबायदि माने जोंनि बर'नि मोनसे ओ जारिमिना हाबनानै दं आरो ना बे उवालावबो
औ
बिदिनो गोबां जोंनि थांना थानाया औवा आरो ओ दंफाङावनो सोनारनानै थायो होनजायो नङा होमबा नों
औ नोंगौ जोङो ओ दंफांफोरखौबो ओ जेरै गुबुन गुबुन दंफांफोरावहायबो ओ गायनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो नङा होनब्ला जेरै रं औ रबार दंफांफोर ओ सिगुन बेफोरावथ' जोङो गोबां रां खामायनो हायो नङा होनब्ला
औ औ
औ
आरो औवाफोरखौबो नोङो औवाफोरखौबो दाना माने बुरजा बुरजा डाइरेक्ट सुबाखौनो उथायनानै नोङो गोबां फि उथायनानै माने फैसाफोर बिदिनो खामायनो हायो आरो आरो जोंनि औवायाथ' जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमाव गोबां हेफाजाब होयो बा जोंनो गोनां नांगौआनो आरो ना नङा होमबा जोङो जोनोम जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैजा सिमाव औवाया जोंनि जिउआव गोबां बिहोमा होयो जेरै थैनायावबो जोङो गोथैखौ बानगारनो थाखाय औवानि बाथि बानायनानै औवानि बाथियावसो बानगारो नङा होमबा
औ नंगौ
औ। बिदिनो आरो नोंथां।
औ। जोङो बिबदिनो औवा। आरो दंफांफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनबोयो आरो। थांनानै थानायावहाय ओ जोङो। ओ बिब्दिनो दंफांफोरनिफ्रायबो जोङो बबेबा गिदिर गिदिर न' लुनो था। खायफोरावहाय फार्माफोर बायदिसिना बेफोर खालामनो थाखायबो बाहायनायखौ जोङो नुनो। मोनबोयो नङा होनब्ला।
औ नोंगौ नोंगौ।
औ बिब्दिनो जोङो ओ। थिङावबो दोनायखौ नुनो मोनबोयो आरोखि मोजां मोजां दं दंफांफोरखौहायो औ ओइ उखुमावहायो।
थिं दोनो थाखाय बिदि बानायनानै दोयो आरो ना।
औ नंगौ।
ओम नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो। नो दंफांफोरनि मा मा दंफांफोरखौ मिथियो ओरैनो बेसेन गोसा दंफांफोर।
ओ जोङो ओरैनो बेसेन गोसा दंफां होननानै बुङोब्ला। चन्दन दंफां। बेफोरबायदिनो सिगुन ओ ओ। साल दंफां बेफोरबायदि दंफांखौहाय जोङो ओ। जोबोद माने अग्रु बिफां बेफोरखौहायो दाम गोसा होननानै जोङो मोनथिनो हायो नङा। नङा होनब्ला।
नोंगौ नोंगौ।
जोङो दंफांनि ओ। दंफां गायनानैबो आजिखालि गोबां रां खामायनो हासै नङा होनब्ला।
नोंगौ नोंगौ हायो औ।
औ दंफांजोंनो। थांनानै थाग्राबो दं सोरबा सोरबा। ओ दंफांनिजोंहायो रां खामायनानै ओ बिब्दिनो। गोबां जोङो नुबोनो मोनो आरोखि दंफाङाबो जोंनो थाखाय गो‌ गोबां मदद होबोयो जोङो नांगौ बायदि खामानियावहाय गासि बावनो जोङो बाहायनो हाजोबो आरोखि
औ नोंगौ नोंगौ। औ।
जोङो बिदिनो माखासे दंफांफोरजोंहाय बेलेग बेलेग खामानिफोर मावनोबो हायो ओ बिलाइ बि दंफां फांनि बिलाइफोरजोंबो जोङो खामानि मावनो हायो नङा होनब्ला माइबा दंफाङा मुलि जायोनो मायबा दंफांआ हायो ओंख्रि जाजायो बेफोरबायदि दङ आरोखि
औ आरो अबेबा दंफांनि बिलाइ जोंनो एम्फौफोरबो फिसिनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोङो।
औ नोंगौ।
खारं खारं दंफांफोरजोंबो एम्फौ फिसियो बिलाइजों बिनि बिलाइजों।
औ। ओ। बिदिब्ला नोंथां दसेनि थाखाय दोनथनोसै नामा। औ दे औ।